हेलौ।
हेलौ।
औ आंनि माथोखौ खोनादोंना मोजाङै
औ खोनादों नोंथां
औ औ नों थाङा मा खालामबाय दं दा
आङो नै साहा लोंदों नोंथां
औ ओ आंबो ओ दंफां सायायाव ओरैनो जिरायना दं आरो गरम नालाय
ओं ओं
आं नोंथांनो ओ कल हरनायनि जा होना जाहैबाय आं नों थां जों ओ जोंनि जानाय लोंनायनि बागै आङो सावरायनो होननानै सानदों आरो ओ सावरायजागो गोन ना नोंथां
सावरायजायो नोंथां दे बुंबानो जाबाय आयदानि सायाव
औ ओ जेनेबा ओह जेनेबा जों जोङो जेनेबा आं दा बर'फोरनि जानाय मुवा बेसादनि बागैनो बुंब्रोसै जेनेबा नोंथाङा जेनेबा मा मा जेनेबा जाफेरखो आरो ना जेरैबायदि ओ ला फिथा एम्फौफोर थायो बिदि बिदि आरि मा मा जाफेरखो जेनेबा एसे बुंनो हागोन गोनना
ओंख्रिनि बिथिंफोरखौबो ना जेनैबा खौ आरो ना नाथाय बेखौथ' जों सिनाय थायो नालाय लाथा एम्फौबो जों बांसिन मानो माने ओंख्रि बिदै संनानैबो जायो ओमफ्राय आरो मा होनो गोरान एवनानैबो जायो गथा गथा गोरान थावजों माने मान एवथमनानै माने फ्राय खालामनानैबो जायो आरो। जेरैहाय ओंख्रि बिदै नानै बुङोब्ला बांसिनानो जोंनिया मैथा-मैथाखौ सिनायो दा मैथा गोजाया दैज्लां बोथोराव खोब मोननो थाङो आरो औ दानिया खोब मोनो आरो बिथिंजाय मैथा बांगालबो एसे गोखा हांङा बेखौ जोंनिथिं बां बांगाल होन आरो मैथा बांगाल बे मैथा बांगाल नङा बा मैथा गोजा आरो बेजोंजाय जोङो हाग्रायाव मोननाय होननानै बुङोबा सिंग्रि मैथिया बे सिंग्रि मै बिजोंबो माने बिदै संनानै जायो माने माबायदि सङो होननानै बुङोब्ला जोङो मैथा बा बे सिंग्रि मैखि बेखौहाय गिबियावनो माने ओ एसे थाव होनानै माबाफोर लानाय जायो आरो संग्रोना लानाय जायो साफा फा सुनानै मैथा नङाबा सिंग्रिखौ साफा सुनानै एवथामनानै लाग्रोनाय जायो बेनि उनाव लानानै बेलेग आयजेआव दोननानै आरो बिथिंजाय एम्फौखौबो मोजांनो साफ फा सुनानै जे संख्रि होनानै माने गोरानथाव थाव होआलासिनो एवग्रोनाय जायो आरो। मोजां एवनानै ओमफ्राय बे उनाव एम्फौआ जे एवबानो गोलाव गोलाव जायो ना माने राखाङो ना बे राखांनायखौहाय माने औ राखांनायखौहाय माने गुबुन आइजेंवाव लानानै जोङो बेखौ माने मोननै मोननै थुख्रानि थुख्रानि खालामनानै लायो आरो। आरो बिदि थुख्रानि खालामनायनि उनाव आरो आरो खेबसेबाव माने मा होनो साराय गुदुङावहाय आरो थावजों थावजों मोजांसे बिथिंजाय बानलु सोरबा सोरबा बानलु होयो बारु आरो सोरबा सोरबा बानलु होआ पियास सामब्राम बिदिनो होनानै माने मोजांसे एवना लानानैहाय आरो बै मै था बा सिंग्रि मैखिखौ ज' होसिगोन आरो बै एवनायाव एवनायाव ज' होनानैहाय खोबहाबना दोननानै ओमफ्राय दै खोबहामना होनानै दसे आरो दै होसिगोन दै होनानै गोदौ होसिगोन ओमफ्राय आरो थाव संख्रि फोरखौ साखिना नायनानै मोनबाय जायो आरो जानायलाय बिराद गोथाव आरो नोंथांमोननिथिं मायदि जायोैबाया बेफोरखौ
आंथ लाथाखौ जादों नाथाय नों जेरै बुं माने बिदैदोंबो संना जायो आं माने ओ बिदि ओ जाफेराखै आरो बांसिनानो माने बेखौ गोरानै एवना जायो आरो फ्राय एवना जानाय बि बांसिन मोन हैैबाय आरो बेयाव माने सामब्राम सामब्राम गोजा होनानै एवो बिदिल मोनसे जाबाय आंङो ओ माने नोंथाङा जेनेबा बुंदोंखि जेनेबा बिखौ बिदै एबा सिंग्रि मिखि एबा ओ मै थाजोंबो संना जायो होनना बुंदोंना आं - औ आं माने मोजां मोनदों आरो माने आं मोनथियामोन नालाय बे बायदिबो संना जायो होननानै औ नोंथांनि ओमफाय माने आं मोनथिना मोनबाय आरो औ ओमफाय ओ आंङो माने मोननैसो बिलाइनि बागै सोंनो सानदों आं आरो माने बांसिनानो खथिया जोंनि बर हारिया बांसिन जायो आरो बिखौ जेरै जेरैबाय सिंग्रि मिखि बेखौथ। ओ जों बरफोरा बांसि सिन जायो नोंङा होमबा ओ। गुबुन हारियाथ बारा सिनायानो ना औ। बिदिनो नोंङो ओ दाउ। फेन्दा होननाय बिलाइखौ सिनायो नामा?
औ सिनायो नोंथां। सिनायनाया बेफोरो बांसिनानो दल हा हाब्रु जायगाफोराव जानायखौ नुनो मोनो आरो।
नोंगौ नोंगौ आमफाय ओ। जेनेबा दाउ फेन्दा बेखौ माने गुबुन गुबुन जायगायाव आलदा आलदा होनदो जोंनि जायगायावबो माने। दाउ फेन्दा होना आरो जोंनि जायगायाव माने। ओ दन्दर होनाय दन्दरसो होनो आरो ना इखो जेनेबा। औ बे मोनसे औ जाहै बाय बे ओमफाय नोंथाङा ला फा सायख' बिलाइखौ सिनायो नामा?
लाफा सायख'खौहाय आङो। बारा मोजाङै सिनाया नोंथाङा? सिगां उन्दैयावलाय। खारै जायो होन होननानैल' मोनथिदोंमोन आरो मोनजादोंमोन आरो ओमफ्राय बिलाइनि महरा माबायदि बिखो आङो दायो मिनथिया। नोंथाङा मिनथि यो नामा बेनि सायाव खिन्थालाय दे।
ओ। बे बिलाइयाथ' माने दानि जुगाव दानि ओनसोलाव माने जायगाफोराव बारा नुनो मोना। ओ आंनि मिनथिनायावथ' माने बे बिलाइखौ। खारै जायादां माने गोखैसो बे बिलाइआ ओ मैथाफोर बायदि जायो आरो आरो बेखौ ओ नाजों बांसिनानो सं संना जायो जोबोद गोथाव बारा नु नुनो-नुनो मोनला बे दंफां एबा बिलाइखौ
औ औ अब्ला नोंथांमोननिथिं ओमफ्राय गोखैखौ हाय खारै जाया नामा
ओ गोखैखौथ' आं खारै जानायखौ ओ बे मैथा बांगाला बे गो खा जायोना अ बे खौल'सो माने खारै आं जानाय नुदों आरोना ओमफ्राय बे गोखैजों खारैजों ओ जानो हा हामा एबा जाया बि दिहुनो नालाय ओ जाया आरो जेरै बिगियाननि बायदिबा ओ गो खै ओमफ्राय गोखा बि नांबाथाय माने ओ गेस्टिक जाहैयो एसिद जायो बिदि बुङोना बिनिखायनो माने ओ जोङो जानाय नुवा आरो जोंनिथिं औ
अ गोजोननाय थाबाय नोंथां जों जे नोंथाङा इमान मोजां खिन्थादों खिन्थु जोंनिथिंजाय गोखैजोंबो माने खारै होनानै जायो आरो जेरैहाय बै मैथा गोजाया मैथा गोजाखौ जोंना बा जे लाथाब लाथाब खालाम खालामनानै जे भा जा बायदि जायोना बाथोन बायदि दै बेफोर माने सेमोन बांसिन न'खरानो माने जोंनि जायगाथिंजाय जे खारै होनानै जायो आरो जोंहाबो जायो जानायालाय
औ आंबो माने नोंनिफ्राय ओ गोदान मिथिबाय गोदान बाथ्रा मिथि बायदि जेनेबा ओ मैथाजोंबो जेनेबा खारै होना जा होननानै ओ बिदिसो सावरायामोनबाथ' माने मिथिनाय नङामोन ना
औ औ नों औ नोंथाङा थिखौनो बुंदों आरो बिथिंजाय जानाय लोंनाय जानाय नायनि बाहागोआवनो जायगा ला जायगा गोबां आलादा आलादा जासै ना जेरै नोंथांमोननि थिं जानाया आलादा जोंङ जानाया आलादा हमनानै लाबाय खारैनि खोथाखौनो बुंना गोखैजों जे खारै होफानानै जाया बेफोरबाद बाथ्राफोरखौ मिथिदों आरो दिनै
औ माने जायगालायै जायगा गुबुन गुबुन जायो नङा होमबा औ बिदिनो र' बिदिनो आं मोननैसो माबा दंबावो जेरै मेथ'खा बिबारखौ जायो न जाया दुब्लियाव जे जायो मेथ'खा बे फुख्रिनिखौ नङा बारु दुब्लियाव बे माइ गायग्रा दुब्लियाव औ औ मेथं अखा बिबारा बेखौ जायोना जाया
नोंथां आङो बे मेथ'खाखौ ओंख्रि जायो होननानै मिथिबावासोमोन। आं दिनैसो नोंथांनिफ्राइ मिथिबाय। माने जोंनिथिंजाय बिदि बिलो फुख्रि बा बेफोरबायदि जायगा गैया नालाय बेनिखायनो मेथ'खा खौ आङो माखासे मबाइल फन फोरावहायसो इउटुबफोरावहायो नुदों खिन्थु बिखौजे मेगं हिसाबैबो जायो आं बेखौ मिथिफेरामोन नोंथां
औ माने बे फख्रियाव जानाय खौ जाया बे माने आलदाखा
औ
औ बे माने माइ गायग्रा दु दुब्लियाव जायो आरोड दा दा दैज्लाांआव जायो बे फु जायो आरो बिनि बिबारखौ ओमफ्राय बि। बिदिनो ओ। माब। बा होनो खोमा माइ माइ। हा।
बेखौ माबोरै जानाय जायो नोंथां मेथ'। बा बिबार होनदों जितुनो। नोंथाङा बोरैहाय सङो।
बांसिनानो आलुफोरजों बिदिनो एवना जायो, ओम फाय खायसेया ओ खाला दालिफोरजों हो-होफादेरना जायो आरो खारै होनानै जायो आरो।
ओं
औ बि दिनो जायो जेनेबा आलुफोरखौ बोरै एवो? बेयावनो बिदि होनानै होना जायो आरो। ओमफाय नोंथाङा ओ मान दे मान्देखौ मिथियो नामा?
मिथियो नोंथां औ। मान्देखौ आं मोजाङैनो सिनायो। बियो माने जोंहानियाव ओ।
ओ बे मान्देखौ जोंनिथिं माबा मानजिया होननासो बुङो आरो माने ओ जायगा लायै जायगा ओनसोला लायै ओनसै औ औ गुबुन गुबुनसो बुङो ना।
औ औ जोंनिया मान्देखौनो बुङो दे।
औ।
ओं दिनैसो मिथिबाय मान्देया होननानै बुंनानै। बिखो जोंनिया बांसिनानो नोंथांमोना माबायदि जायो जोंनियाथ' भाजासो एवनानै बांसिन जायो। ओरैनो गोरान। भाजा गोरान एवनानै।
ओ बेखौथ' आङो माने दासिम मोनजानायाव आलु फोरफोरजों बिदिनो गोरान एवनानै जादों ओमफाय खायसे खायसेयाव ओ खारैबो संना जायो मा होनो मैखारै संना जायो आरो खारैजों गुबन गुबुन बिलाइफोर बुथुमनानै ओमफाय मान खौबो होयो औ बिदिनो खारैफोर संना जायो आरो दालि एसे होनानै।
अ बिदिबा दिनैनि खालायनायखौ फोजोबनायनि लामाखौ लानोसै नामा नों
औ औ औ। जोबोद ओ गोजोननाय थाबाय।
औ दे
दे